अ बिदिब्ला जोङो दिनै ओ हान्थिनायनि सोमोन्दै सावरायज्लायनो ओ सिगाङाव हान्थिनायनि थाखाय ओ राहा लामाया माबोरैमोन आरो दानि दिनाव माबोरै ओ माब्रै
माबोरै जौगालांखो बा गोदो मा माबोरै बाहायोमोन आरो दानि दिनाव माबोरै बाहायो बेनि सोमोन्दैनो जों एसे सावरायलायनोसै दा नोंथाङा सिगांग्रो बुंग्रोनो हागोनना बे हान्थिनायनि सोमोन्दै औ हागोन। जोङो। जोङो गोदो समाव जेब्ला नायगोन हान्थिनायनि सोमोन्दै बे सम सावरायनायाव जेब्ला जोङो नायगोन। गोदो गोबां बिबदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जेरैहाय जेरैहाय जोंनि लामाफोराबो गोदो बुंनो थाङोब्ला एसेग्राब मोजां नङामोन। गोदोनि समाव नायोब्ला आरो बे समाव बांसिनैनो जुनारफोरखौ बाहायनाय जायोमोन। गोजान जायगाफोराव थांनो। थाखाय। बहाबा थांनोब्ला जेरैहाय गाद' बा मोसौ। बेफोर बायदि बा मैसो गराइ। बा बायदि बायदिखौ बाहायनाय जायोमोन। जोङो बेफोरखौ नुनो मोनदों। नाथाय दिनैनि दिनाव नायोब्ला जोंहा। गोख्रैनो गोख्रै एसे माने पास्त थाबैनो सहैनो हानाय बिबायदि ओंखारबाय दिनैनि दिनाव नायो गोदोनि दिनावबा एसे माने जि बायदिहै सम बायदि जि सहैनो नांगौ बिबायदि हायामोन। स्लमोन नाथाय दिनै
औ।
एसे गोख्रै जाबाय खामानिफोरखौ एसे गोख्रैयै मावनो हायोसै। साबसिननिफ्राय साबसिन थिन जौगाबोनायनि थाखाय दा नोंथाङा बुंनो हागोन बिनि सायाव फान्थिनायनि सायाव
औ औ नोंथाङा जि फोरखौ बुंलांबाय बेफोरो थारैनो नंगौ गोदोनि समाव बरफ्रा बे बा गुबुन मानसिफ्राबो बिदिनो हान्थिनायनि थाखाय दानि बायदि गारि मथर बेफोरबायदि गैयामोन गोदोनि समावहा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय गाय नोंथाङा जेरै बुंलांबाय गराइ गाथ बेफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ बाहायोमोन आरो बिनि उनाव गेजेर ससेयाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरखौ हा बाहायोमोन आरो अ दा दानि दिनावहा गोदो जेरै माने आरो थाबायनानैबो थाङोमोन बिनि अनगायै दायो गोदोनिफ्राय नायोब्ला दानि हान्थिनायनि जि राहा लामा बियो माने गोरलैसिन जानानै फैबाय बा मोजां बांसिन जानानै फैबाय। ओंओ दानि दिनावहा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय साइकेलफोर गेजेराव साइकेल ओंखारदोंमोन साइकेलजों बेबायदिनो इजि जाबाय आरो बिनि अनगायै दायो मटर बाइक स्कुटि फोर बास फोर आरो बिदिनो रिक्सा आरो बिनि अनगायै भेन बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गारिफोरा ओंखारबाय जायनि थाखाय दायो माने गोदोनि समाव थाबायनानै थाङोब्ला बा मोसौ गारि मैसो गारिफोरजों थाङोब्ला दाबसेनि
दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम सहैनो थाखाय जेसेबांखिनि समफोर नांगौमोन दायो माने बेबायदि गारि मथरफोर ओंखारनायनि थाखायनो गोख्रैनो सहैयो आरो बेबायदिनो समखौ बासायनो हानाय बेबायदि जानानै फैबाय आरो
दायो फ्लाइटफोर हेलिकपटार फोर बेफोरबायदिबो ओंखारबाय ट्रेन फोर ओंखारबाय माने जायनि गेजेरजोंहा खम समनि गेजेरावनो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिनो हायो बेबायदि राहा लामाफोरा ओं खारबाय
खोनादोंना औ दे बुंनो हागोन दे औ हेलौ हेलौ औ हेलौ औ औ खोनादोंना औ औ दे बुंनो हागोन औ
नोंथाङा दा बुंनो हागोनना जे उम आं बुंलांबाय बेफोरो दायो जेनेबा गोदोनि समाव जिफोर ओ ओ थाबायनो थांनो थाखाय राहा लामाफोर दङमोन दानि दिनाव जे बेफोरबायदि ओम गारि मथरफोर ओंखारनानै खम समनि गेजेराव
नो जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हाबाय बिनि बियो नोंथांनि थाखाय मोजां जादोंना गाज्रि जादों बा गाज्रि जादोंब्ला माबोरदि खहा खालामदों बेफोरखौ बा माबोरै औ औ हागोन। हेलौ हेलौ हेलौ औ हागोन जो नों थाङा जोबोर मोजां मोजां औ खोनादों नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राफोर खौ बुंलांबाय माबायदिहै गोदो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला माबायदिहै खालामोमोन, आरो दोनैनि दिनाव मा बायदिहै एसे गोख्रैहैनो समबायदिहै सहैनो हानाय बिबिदि जाबाय आरो दोनैनि दिनाव नायोब्ला साफ्रोमबोनि बा गंफ्रोमबो न'खर न'खरावनो गंसेब्लाबो स्कु- टि बा बाइक बा बेबायदिनो कार बेफोरबायदिया थायोसै। आरो आं सान्दों जोंनि समाजाव दिनै जौगाबाय आरो जौगानो नांगौ। आरो बिफोर थानायनि थाखायसो गोबां खामानिफोरखौ दोनै मावनो हादों। दा गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबिदिनो गारि मटरफोरा जोंनियाव दङ' जेरैहाय खामानि मावनो हाग्रा सुबुंफोरखौ बबेबा जायगायाव लानानै थांग्रा बा गावगायनि बेक्तिगत गारिफोर स्कुल, फरायस सालि बा कलेजफोराव थांनो थाख खाय बाइक स्कुटि बेफोरबायदि जोंनियाव दङ। दा नोंथाङा सोंदों नोंथाङा मोनसे सुंलु सोंदोंमोन बियो माबायदि बेयो जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि? बेला फारसे बुंनो थाङो ब ब्ला बियो जोबोर मोजां मानो होनोब्ला जोंनि जि सम बि खौबो बियो रैखाथि खालामो जिबायदिहै जेराव थांनो गोसो बेयावनो थांनो हानाय जाबाय गोदोथ जोबोर गोब्राबमोन होननानै बुंजायो। गोबां मानसिफोरा बहाबा गोजानाव थांनोब्ला बिबिदिनो बहाबा हर थानानै बिबदिनो गो बोवदोंसो सहैनो बिबिदि हायोमोन गावगायनि नखरनि नखरा नखरनि सोरबाफोर बहाबा गोजानब्ला बेफोराव थांनो हानाया जोबोद गोब्राबमोन। मानोना बै समाव बिबदिनो गोख्रै सहैनो थाखाय मद टर गारि बेफोरबायदिया गैयामोन। नाथाय दिनैनि दिनावबा गो गोख्रैनो गुबुन हारिफोराव थांनोब्लाबो इस लोगो लोगोनो फ्लाइटफोरजों बेबदि औ गो गोख्रै सहैनो हानाय जाबाय दा बेला फारसे बुंनो थाङोब्ला बियो जोंनि समाजाव जोबोर मोजां नाथाय बेलाफारसे गोबां बिबिदिनो गारि मथरफोरा बांनायनि थाखाय गोबां समावनो जिफोर जानो नाङा बेफोरो जायो बेफोरखौ आं सान गावबा-गाव गावबा-गावनो नोजोर होनानै मोजांहै हान्थिनायाव गावबायखौनो मोजाङै आन्दाज खालामोब्ला मोज दां होननानै मानोना बेफोरखौ जोंनो नांखागौ गारि मथरखौ जोंनि थांना थानायाव नांखा दिनैनि दिनाव गारि मथ मटर गैयाब्ला बे जानाय नङा गारि मथर थायोब्लासो गोबां खामानिफोरा जानोहा जायो दा आङो बुंलांदोंमोन बे मटर गारिया गुबुन गुबु गुबुन रोखोमनि दङ बबेबा मबेबा सोर सोरखौबा सोरखौबा बहाब बा लानो लानानै थांग्रा बा मबेबा मबेबा फालांगि मावनायाव जेरैहाय बिदिन्थि हिस हिसाबै सोरबा सोरबा बिबिदिनो मटर गारिखौ बायदों फालांगि मावनो थाखाय ओ सोरबा सोरबा गय नि बा साबलाइनि बा मेग गं थाइगं बहाब बा लाना थांनो बेफोराव गोबां जोंनि समाजाव नखरफोरखौ सु सहाय होनायखौ जो जोङो नुनो मोनदों आरो बे गारि मटरानो हेफाजाब खालामदों गावनि जिउआव थांना थानायाव न नखरखौ नायनो थाखाय दा गोदोनि दों दिनैनि दों बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव गोबां जौगाबाय गोदोब्ला जिब जुनार खौसो बाहायोमोन नाथाय दोनैब्ला बे बेबायदि ओ मेसिनफोर बिनि गारिफोर बिनि गेजेरजोंनो ओ जोङो हायोसै साधारन हैनो जोङो मावनो हायसै जोंहा बे गारि मटराव मोननै रोखोमनि दङ मोनसेयानो जादों ओ दिजेल दिजेलनि गारि आरो मोनसेया जादों पेट्रलनि गारि आरो बिखौ सोयोब्लानो बे गारिया खार रो दिनै आरो बियो जोबोर मोजांनि बाथ थ्रा दा जोबथायाव नोंथाङा बे हान्थिनायनि सोमोन्दै बा गारि मथरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
नोंगौ नोंथाङा जि फोर खौ बुंलांबाय बेफोर थारैनो सैथो ओ होम गोदोनिफ्राय रुजुनानै नायोब्ला दायो ओ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम थांनो थाखाय ओ जोंहा जि राहा लामाफोर ओंखारबाय बियो जोबोद मोजां नाथाय बेराफारसेथिं नायोब्ला मा ओ गारि मथरफोरखौ माने बांनायजों लोगोसे जोंनि आबहावाफ्रा गाज्रि जालांनायखौबो जोङो दां हादों नङासै बारफ्रा गाज्रि जालांदों गुबुंले जादों हां लानायाव बेबायदिनो ओ बेरामफोर बेफोरबायदि मोननो हादों ओ बिनिखायनो आंनि बुंनाया मा जे जोङो माने गारि मथर दोङोब्लाबो नोंगौ जोंनो गारि मथरफोरखौ नांखागोन ओ जोंनो हान्थिनो थाखाय सम होसोनो थाखाय जोंनो नांखागोन नाथाय माने ओ जेसेबांखिनि नांगौ बेसेबांखिनिल सलायना नै‌ जेसे हायो जोंनि जे पेट्रल डिजेल बेखौबो सेभ खालामनो नांगौ आरो लो लोगोसे ओ जोंनि आबहावा बा जोंनि मिथिंगा बारफोरखौबो माने मोजाङै लाखिनो नांगौ आरोना माने जालांदों जे ओ नांनायनिख्रुइ बांसिन सलायनाय जायनि थाखाय मानो मिथिंगाया गाज्रि जानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो जि आबहावा गाज्रि जानाय बेखौ हमथानो थाखाय माने गोबां बिबांनि जोङो बिफां लाइफांफोर गायनांगोन अब्लानिया माने जि ओ गारिनिफ्राय जि ओंखारनाय उखुन्दैफोर बा बार फोर माबा ओ मा होनगोन जि ओ पेट्रल फोरनिफ्राय खामनानै ओंखारनाय जि उखुन्दैफोर बेफोर माने बारखौ जेरै गुबुंले खालामो बिनिफ्राय माने होबथानो हागोन फारसेथिं नायोब्ला मोजां फारसेथिं नायोब्ला गाज्रि बियो जोंनि गेजेराव नुजादों आरो गारि मथरनि जि एफेक्ट बियो बिनिखायनो ओम जि फोरखौ जोङो सावरायबाय नोंगौ बेफोरो जोबोद मोजां नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय बेफोरबो थारैनो सैथो ओ बिदिब्ला जोङो दिनै जि हान्थिनाय बिनि सोमोनबिनि सोमोन्दै सावरायबाय बेखौ ज बिसेयावनो दोन्थनोसै ना औ दे